हेल'
औ।
खोनादोंना अ' मोजांना खबरा
औ खोनायाखै
ओं खोनादों आ आंजों मोनसे खोथा माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो कल खालाम। खालामनाय जादोंमोन।
अ' बुं दे माइ दा?
माने जोंनि जे बर'फोरनि जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनाय जेरै मेगं मैगं मैगं थाइगं जानाय बेफोरनि सायावसो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन।
अ जागोन दे।
ओ दे होमबा सावरायनोसै ना?
औ दे बुं
बर'फोरा माने बायदि रोखोमनि माने मैगं थाइगंफोरखौ जायो बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो। ओ जों खायसे जों खायसे मैगं खौ न'आवनो आबाद मावनानै माने आबाद खालामनानै आरो माने न'आवनो आबाद खालामनानै जों खायसे मैगंफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों आरो बर'फोरा। ओ बेफोर मैगं थाइगं फोरखौ माने खायसे बोथोर लायै बोथोरबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों आबाद फोर मावनानै जों जाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो खायसे मैगंखौ जोङो दैज्लां बोथोराव आरो मेसें खायसे मैगंखौ जों मेसें बोथोरावबो मावनानै जाबोदों जेरै दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगंफोरखौ जोङो ओ जोगोनार खुमब्रा जिंखा थाइबें बहल बेफोरबायदिखौ माने दैलां बोथोराव आबाद मावनानै जाबोदों आरो बर'फोरा गोदोनिफ्राय।
औ।
आरो मेसें बोथोराव ओ मा होनगोन बेखौ आलु लाफा लाइ दुन्दिया लाव कबि फुल कबि बान्दा कबिफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम।
उम दा बेफोर मैगंफोरा माने बेफोर मैगंफोरखौ जानायाव माने जोंनि बर'फोरनि माखासे दोरों गियानफोरा हाबनानै थानायखौबो जों मोननो हायो आरो। ओं आरो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनोथ' बर' फ्रा गोदो गोदायथ' थाव मस्ला जानायनि हुदाबो बारा गैयामोन होननानै जों मिथिनो मोनो। उम जायनि नि थाखाय गोथां मैगंफोरखौ बर'फोरा बांसिनै रुनानैसो जादों जाबोदोंमोन माने।
उम।
माने मोदोमनाय गोनांखाय दुन्दियाफोरखौ बर' फोरा माने बाथोन बायदिसिनाबो देनानै जानायखौ जों मोनबोदों आथिखालावबो जायो ओं हेल' खोनादोंना? ओम बेफोरनि अनगायैबो बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्राय जेनेबा ओ मिथिंगानि गेजेर गेजेर रायजो जाबोग्रामोनथ' बर'आ। बेफोरनिफ्राय हाग्रा बंग्रायाव माने खनसायनानै मोननाय गोबां माने मैगंफोरखौबो न'खराव माने ओंख्रि महरै जाबोनो जाबोदों आरो बर'फोरा उम। जेरै दौस हाग्रायाव मोननाय जेनेबा दौस्रेम लाफा सायख' होनबाय माथिगालदाब बिदिनो सिब्रु दिंखिया औवा मेवाइ बिदिनो बायदिसिना माने गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ माने बर'फ्रा हाग्रानिफ्राय माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय माने खानानै जाबोदों आरो। उम आरो बेफोरखौ माने बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय माने उम बोथोर लायै बोथोर माने बर'फोरा बुथुमनानै जानो रोंबोदों आरो।
औ।
बर'फोरा जानो हागौ ओ बेफोरो देहानि थाखाय मोजां होननानै बर'फोरा माने मिथिबोदोंमोन। जाउनाव बिसोरो गोदोनिफ्रायनो गियाल'ना माने हाग्रानिफ्राय बिसोर खानानै माने बेफोर बासिख' बासिख' बेफोर मैगंफोरखौ जाबोनो रोंदों आरो।
दा संनाय खावनायाव ओ ओंख्रिया मोदोमनायनि थाखाय खायसे मस्ला हारिनि मैगं जेरै नोरसिं। माइ सुद्रिफोरखौबोथ' जों जायो नंङा होमबा? बेफोरबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे मोनसे दोरोंङारि जानाय मैगं आरो। हाइजें बानलुआनो गोजा उरावद सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेफोरखौ बर'फ्रा माने गोदो गोनिफ्रायनो जाबोदों आरो।
औ।
बेफोर मोनसे जोंनि ट्रेडिसनेल नलेज आरो। बेफोरो बेफोरो माने देहानि जेबो खहा खालामनायखौ जों नुबोआखै आरो दा दिनैसिम जायखौ बर'फोरा माने गोदो गोदायनि बिदिनो दोरोंङारि जाग्रा आदार महरै बाहायबोदों नंङा होनबा?
औ मंग
नोंथांमोनाबो जायोना हाग्रा बंग्रानि बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ नोंसिनि जायगायाव?
जायो जायो।
मा मा मैगंखौ जायो मोननैसो मुं मोनथिगोन नामा? खोन्थानांगोन नामा?
जोंनियावथ' ओरैनो हाग्रानि मैगं बांसिन मानामुननि हेलासि माटिगालदाब आरो मा होनो सिब्रु
औ।
आरो दंबावो माबा माबि उम दे माने दाथ' आरो एसे एसे खम जालांबाय नालाय जोंनिथिं आरो बेफोरबायदि मैगंफोरखौबा माने मोननायफ्रासो खम जाबाय आरो बारि बागान जाजोब्बाय नालाय एसे। बेनिखायनो जाखिनि मोनो बेखौ जायो आरो मानो होमबा गोदोनिफ्रायनो बेफोर हुदाफ्रा दंङ नालाय बर' हिसाबै। खानानै जायो आरो दाबो जोंनिथिंबो
दा जों जानाय लोंनाय दोरोंङारि जानाय लोंनाय होनब्लाथ' लोंनायनि गेजेराव जोंङो जौ खौ लाबोथारनांगोन माने बर' हारिनि गेजेराव आरो बेयो मोनसे जाथोसे लोंग्रा मुवा ना जौवा थ'। बर'फोरा माने लोंनायजों लोगोसे गोदो गोदायफ्राय माने समाजनि माखासे हाबा हुखाफोराव गोदो गोदायनिफ्राय बाहायासिनो।
औ
दा नोंसनिथिंबो जौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ नुदों दा?
नुयो बाहायनायाथ' दाबो बाहायो।
गोदोनि संसार खुंनायाव माने गोनां जानाय मुवाफोरनि गेजेराव ज'आबो मोनसे जानायलाय माने आजै आजौमोना आबै आबौमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोरजिना लानानै बेखौ बाहायनो हमदोंमोन जानांगौ नङा नङा होमबा दा होमा दा बेनिखायनो दासिमबो बिफोरो सोलिबोगासिनो आरो
आरो गोदो बर'फोरा धोरोमावबो एसे जौखौ बाहायोमोन होननायखौ दाथ' धोरोमाव बाहायनाया एसे खम जालांबाय जेनेबा अब्लाबो माने फुजाफोर होखांनानै जानाय लोंनाय टाइमाव बेखौ बाहायनाय नुयो आरो
बेफोर लोगोसे बोथोर लायै बोथोर माने समजों गोरोबनानै समाजनि बायदिसिना हाबाफोरावबो जेनेबा बेफोर बाहायजादों जेनेबा जों जोनोमफ्रावबो जोनोम जानायावबो गथ'नो दौवो होननानै जों मिथि मिथियो हाबाफ्रावबो जों बाहायो थैनाय थैनाय समावबो जों बाहायो। फुजा फोरबो सावरि बादि आजि खालि जेनेबा जोंथ' गामि ओनसोलाव थानानै जेनेबा सावरि जालाय लायो नङा होमबा
औ
बेफोरावबो माने जौआ माने बाहायजाबोदों आरो गोदो गोदायनिफ्राय माने जौआ माने समाजजों मोनसे एंगारनो हायै सोमोन्दोखौ खाना लाखियो आरो मानसिखौ
औ दाथ' आरो जौआ जि आइ टेकबो मोनलायबायबा
जियाथेकबो मोनबाय आरो बर'फ्रा बेफोरखौ माने न'आवनो बा न'आवनो गावसोरनो बानायनो रोंखायोमोन ना गावसोरनो न'आवनो बानाय नायनानै बेफोरखौ बाहायबोदों।
औ
बांसिन आइजो आइजोफोरखौनो जौ संनायखौ जों नुयो आरो बर'फोरनि गेजेराव आइजोफ्रानो गाहाय बिबानखौ लायो माने जौ संनायनि
उम।
उम। बेथ' मोनसे फेग्रा मुवा जाहैबाय बेखौ लोङोब्ला माने मनसिया। मावनो हायैखौबो मावनो हायो बुंनो हायैखौबो बुंनो हायो आरो। एमावग जाया खर' दाव खोनाय लोगो लोगो माने। बेयो रावखौबो सिनाया होननानै जों ओरैनो खुगायाव खुगा।
औ ओरैनोथ' गाज्रि अब्लाबो। माने एसे लोंनाया जेबो देहानि गाज्रि खालामा आरो
बेफोर बायदिखायनो माने सम बर'फोरा माने बेखौ जौ गोजौ होननानै बुंदों आरो
उम
औ दा नोंथां गोदो गोदाय बर'फोरा जौफोरखौ जेबो गाज्रि लोंग्रा मुवा हिसाबैथ' बाहायखायामोन ना नालाय
औ
माने बे हिसाबैनो माने मुलि हिसाबैसो लोङोमोन होन्नानै जों मिथियो आरो गोदो गोदाय आबै आबौमोना
आरो बर'फोरा खामानि मावोमोन नालाय खामानियाव माने मावखांनानै देहाखौ
उम। गोदोथ' बर'फ्रा माने न'खरखौ दैदेननो थाखाय सान्दुं अखा खस्थ' खस्थ' खालामनानै मावनानै जाग्रा हारिमोन नालाय गामि ओनसोलाव दास बर'फ्रा बेबादिनो मावनानै जायो आरो बेफोरबायदि सानसे मानि माने खस्थ' खामानि मावनानै सोलि बोनायाव माने मोनाबिलि समफ्राव जिरायनाय समफ्राव खुरैसे जौ बिदै लोङोब्ला माने देहाफ्रा राफोद मोनो बिदि जानो हागौमोन खोमा आरो। बेनि थाखायनो माने बर'फ्रा लोङो आरो बेखौ बर'फ्रा फोथायबोदोंबो आरो दासिमबो फोथायो।
औ।
ओम ए बेफोरो बेफोरनि थाखायल' नङा माने बर'फ्रा बेखौ मुलि हिसाबै लोंबोनाय हिसाबै हा लोंबोदों आरो गोदोनिफ्राय।
औ।
आं बेफोरखौ माखासे ओ खोनानो मोन्दों जेरै हासुदि गोजा जानाय देहायाव साख्रुब सुख्रुब जानायफ्राबो हामो होन होननानै खोनानो मोन्दों आरो जौखौ गोदोनि बर'फोरा बानायनाय जौखौ लोङोब्ला।
उम।
उम। दा नोंथां समाबो जाबाय नामा?
औ जासिगोन खोमा।
औ दे होमब्ला बिदिबा।
औ दे औ खोनादों।
अ। दे होमबा।
औ दे।